खोनादों खोना खोनादोंना खोनायाखै। खोनादों ए मा खालामदों?
जिरायनानै दङ जिरायनानै दङ नोंलाय?
जेबो खामानि मावाखै?
ओहो है ओंखाम ओंख्रि संदों सोरबाहाय।
आं बो आंबो जिरायनानै दंथ'यो। ओंख्रिया जोंना माबासो सबाय बिमासो।
ओम सोर
गासिबो दंजोबो न'नि मानसिफोर।
ओम।
ओमफाय
दो थाङा
गाबोन थांगोन। थांगोन नोंहालाय बेरायहैया? जेरावबो
गाबोन बेरायहै नांगौ र
ओं बहा बहा बेरायगोन?
बेरायनायानोथ' सानदों एसे फार्कफोराव थांसै। मोननै मोनथामसो बेरायनो सानदों अखाया दिनै फुंनिफायनो हागासिनो।
ए ओमफाय दैबाना जालायदों नामा?
दैबानाया जादोंथ' आरो।
ए ए। ए न'फ्रावबो लोमफैलायदों नामा दैबानाया।
जोंनिया बयलार गन्द्रासिम फैदों।
ए। ना मोनाखै दैबाना जानायनि?
खायाखैनो
ए।
ओइ दाख्लै सारनाय खुसियायानो दङ।
ए। दा दै रानबा ना मोनला बसिगोन नो
ओम मादैनियावहाय बेबायदिखौनो खोनायाखै।
अ।
एबार गोसाजों।
ए इदिनो जो दङ एगजामबो जोबबाय नालाय।
ए। अ ओमफाय एक्जाम जोब्बा फरिखा जोबबा अबबा बेरायहैगोन नामा बन्द'मोन माबाबा बन्द'मोन बा।
बेरायनो सानदोंमोन। इसे दिकखिया जुलिफोराव थांसै।
ए।
एगजाम बायनानै खनसे थांस्रानानै फैसै।
मा ओंख्रि संदों इहालाय।
ओंख्रिया जोंहा सबायसो।
ए ओफाय जेबोे गैया
जेबो गैया
ओं
ओमफाय आङो ओंख्रिखौनो मोनथियाब्रा
खोनादों खुसियानो ओमफ्राय सबाय नङा खोमालै लेखा फरायाखै नोंजिना आजाया
लेखा फरायथ'वाखैमोन
उम
ओमफाय नों मा-मा ओंख्रि संनो रोङो खोन्थालाय
ओंख्रिया आलु फ्राय ओमफ्राय उम मा रोंबावोथाय आं आं मा रोंबावोमोनलाय
टमेट'
टमेट'खौ रोङो ओमफायो मेगि एवनानै जानो रोङो
ए ओमफ्राय नों मा ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो
मा ओंख्रिखो गोथाव मोनोथाय उम्म होद आं मिथियाहाय इखौ बिलाथि
ए नोंनि फ्रे नोंनि गोथावसिन ओंख्रिया बेनो होनबा
ओं नोंलाय मा-मा संनो रोङो
आंथ' गासिखौबो रोंजोबो रोङि गैया जेबो बेसिबांखिनि बर'फ्रा ओंख्रि जायो बेखौनो गाससिखौबो रोंजोबो
उम
ओमफाय नोंलाय माला सोलोंगोन रोङिफोरखौ
सोलों नांसिगोन लासै- लासैनो अमाया माबेसे
अमाया ओहोम बुरजा जादोंमोन आमफाय ओमफायो अखा हाबाय थानाय फाय माखासेखौ अखा माबानानै बिमाया बो माबानो रोङियाव माखासेया गैला आरो ओमफाय दाबो मानै दङ
उम जोंनाबो माथामल'सै
ए उम ओमफाय नोंसा गाससिबो दंजोबो
गासिबो दङ ओमफाय गामिनि सासे फैदों
खोनादों जे दावराव खोनादों नोंसिनाव
जोंहा फंबाय दङ दिडसटाबलरा
सोरबा रायज्लायनाय खोनाबाय थाबाय दावराव लाय
बाहेराव मानसि दं आरो नै फंबाइआ दिस्थाब। एखदमबारे दानि होजाबाय आंजों फंसे आखाइ साजोबबाय।
एमा। गियान रां। लेखा फराय लेखा फरायाखै? औ।
राजाजाया एगजाम जोब्बाय दाथ' सुटि मोननायसो जाबाय।
अ उम।
ओमफ्राय मा मा खालामना फैनानै दं मानसिफ्रालाय।
बिमाया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो। फंबाया आंजों खोनासंफागासिनो मादैया उन्दुना मबाइल नायगासि
ए ओं।
जोंना माबाया। मा होनो रुमा खाथिदलाय जादों खोमा।
औ अके।
दाथ' नोंनिखौ स्रा स्रा खोनादों उम।
उम माबायाखै ओमफ्राय अखा हानो नागिर नागिरा नोंसिनिथिं?
ओहो दाहोन नोंखिनिथिंलाय अखा हायाखै?
अखा हाथ'वाखै जोंखैजाय।
उम।
दिनैलाय मा मा फिथाइ मोनजाखोन माबाया फिथायाइ जानो होननायालाय स्कुलाव?
बिदिनो। स्कुलावहाय मबाइल लांफानानै फिथाइखौ सारा आनारस थाइसे लाबोदोंमोन। ओमफ्राय बेखौ हानानै जाबाय ओमफाय। लोगोआ माबा लाबोदोंमोन थाइजौ। बेखौबो जाबाय। ओमफफ्राय दानि बेलासियावसो खान्थावलासे गिदिर जादों।
गोथाव नोंसोरना खान्थाला?
ओ इदिनो गोथां जाग्रा नालाय। ओइ बारिनि आ। उम गावबाय गावग्रा जोबबायमोन। खबरा? जानाया ओ।
मोजाङानोथ' खबरालाय मोजां।
उम जानाय मोजां खबरा।
दैबाना जानायखौ नायहैयाखै?
ओ दै बानाया नायहैनायालाय नायहै नाहैयाखै दहाय मादैयासो ब्लग ला हैदों मोन आंहा थांनाया जायाखै।
ए।
उम।
आमाय फैयाखै?
हा।
आमाइ आ फैयाखै?
फैथ'वाखै फुजायाव फैगोन।
ओम जोंखै फैदो फुजायाव खनसे।
थांगोन र' नङा बा स्कुल बन्द' जाबा।
उम
ओमफ्राय ओंखामखौ खैथायाव जायो नोंस्रा?
ओम ओंखामखौ साराय आठथायाव जागोन खोमा। फिक्स गैया ओंखाम जानाय टाइमा।
उम। रावबो लोगोफोर फैयाखै?
ओमहो रावबो फैयाखै। बेस्थ'ना दा? माइ गायनाय फुनाय।
उम।
आरो रावखौबो लेंहर खायालां।
ए
ग
औ।
नोंसा गायखांजोब्बाय?
जोंहा गायखांथ'आखै।
उ।
जोंहा माइखौनो गायाना।
उम। ओइ नय मिनिट जाबायना?
जासिगोन र'। मा होनो आं खोन्थाखागोन आं खोन्थागोन र'दा।
ओं ओमफ्राय नों दानगोन ना आं दानगोन?
उ दोनथ'दो होमबा?
ओं।
नों दानगोन?